हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
ओ खोनादो ना आवासखो आंनिखो।
औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां होमबा उम दा आङो औवानि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना।
औवा औवानि ना?
उम औवानि सोमोन्दै। जेरै जोङो औवाखो जेरै न' खानायफोराव जोङो खुन्था गाय संनो हायो ओ जेरै आरो बेराद मैगं थाइगं गायबाबो जोङो बेराफोरबो होनो हायो ओ आरो ख'दाल बिखुंआरिबो बानायनो हायो। आरो इदिनो माखासे रोखोमनि माबा बानायनो हायो आरो आइजें आयला बानायनो हायो। जेरै खर'आव हमग्रा खफ्रि आरो जेरै ना गुरग्रा सानदांगा माइ जावग्रा माबाबा माइरं जावग्रा। माबा दाला माइरं सालि, माइरं सालिग्रा सान्द्रि। बिदिनो गोबां बानायनो हायो आरोना आरो इदिनो माखासे मैगं थाइ गं गायनायावबो बेरा होथेनो हायो आ ना जेबो जिब जुनारा हाबनो हायै बायदि ओ आरो लोगोसेनो जेरै ओ बिजाब बानायनायावबो बाहायनाय जायो औवाखौ
औ-औ औ-औ
ओ औवाखौ जेनेबा लांनानै मिसिङाव सोनानै गुन्दै खालामनानै बे गुन्दैखौ बहि खालामनाय जायो आरोना जेरै जोङो माबायाव स्कुलफोराव थांबा कलेजफ्राव थांबा जोङो लिरोना बेखौ बानायनाय जायो आरोना ओ आरो लेखाबो-लेखाबो बानायनाय जायो बेनिफ्रायनो उ आरो औवानि औवानिफ्राय जोङो ओंख्रिबो जानो हायो जेरै औवा बुरखानि औवा मेवाइखौ जोङो ओंख्रि औवा मेवाखौ जोङो अनला ओंख्रिबो देनानै जानो हायो आरोोना ओ ओ न'फोर गोदान गायबाथाय जोङो बेहाय न'आव खुन्था होनो जों खुन औवाखौ दान्नाय जायो आरो ना खुन्थाबो बानायनो हायो जोङो औवाखौ उ नोंथाङा औवानि सायाव एसे बिबुंथि लाखिनाय
औ नोंथां ओ नोंथांनि बुंनायफोरा गासिबो थारानो ओ नोंथां दानि सो बुंलांबाय ओ औवाजों ओ न' बानायनो हायो औवाजों औवाजों ख्फ्रि बानायनो हायो ओ औवा-औवाखौ औवानि ओ बुरखा औवानि ओ माबाखौ गाजाखौ औवा मेवाइ जायो उ अ बिदिनो जोङो औवा औवा होनना बुङोबा औवाया जोंनियाव नंगौ औवाखौ नांगौ ओ जोंनि बे गामि एरियायाव अ औवानि बांसिन न जायो आरो टाउन एर आरो फाक्कानि एरि जायो बेनिखायनो जोंनि गामि एरियायाव औवाखौ नांगौ ओ औवाजों जोंहा अ
सेखानि माबा बानायनो हायो मा होनो बे हमग्राखौ
बिखुं सिखा बिखुं
बेखौ सेखा बिखुं बानायनो हायो ओमफाय नोंथाङा बुंलांखाबाय खदाल बिखुं बानायनो हायो आरो औवाजों आ ओ बिजाबबो बानायनो हायो
उ उ
दारिमिनाव लांनानै बिजाब बानायनो हायो आरो बयि फोरबो बानायनो हायो होनबाय ओ औवाखौ जोंना गामि एरियायाव बांसिन बांसिन नुनो मोनो जोङो ओ टाउन एरियानोसै जोंना गामि एरियाव बांसिन नुनो मोनो औवाखौ ओ जोंहा औवायाबो नाम दङ माखालौवा ओ बुरखा औवा बिज्लि औवा आरो हाजोनि मोनसे औवा दंबावै इनि नाम मिथिया आं मोनसे गिदिरथार वा
आंबो मिथिस्लाबा इखौ औवानि नामखौ
जोंनि बे ओ मोनसे गिदिर जात दङ हाजोनि औवा बेयो बेखौ जोङो ओ न बानायोबा बेखौ ओरै दानखनानै जिं जिङाव दाननानै बेखौ गोलाव खालामनानै बिदि साबासिन जायो आरो जोंना न लुनाया माने ओ आइबो जायो होनजायो बि गोदोर नालाय ओ बिदि आरो औवा जों आरो जोङो ओ न' लुनो थाखाय जोङो काथि जिरो खाथि जिरना आरुंबो जिरो आरंबो जिरना खुन्था गायसनो। बिदिनो आरो ओ बेखिनियानो नोंथां आरो नोंथाङा ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
जेरै जोङो माबानायफोरावबो खामि जिरनानै जोङो इन्जुर होलाब नो हायो आरोना फिसा फिसा खाथि जिरनानै जोङो ए बेआय जोङो एन्जुर होब्लानो हायो जेरै इसुंफोर बानायोना जोंनि गामि एरियायावथ बांसिनानो नोंथाङानो होनलांखाबाय बांसिनानो न'आव औवाफोरनि जाखायो नालाय सायला खोबनाय जाखायो नालाय। बेआय जोङो खामि माबा बिदिनो खाथि फिसा फिसा जिरनानै एखो मोजां हेबनानै जोङो बेखो उखुम हरलाबनोबो हायो आरो ना।
ओ
अखा सेरनो हायैनि आन्था जोङो एखो उखुम ओलाबनो हायो आरो ओ माखासे खालायबावनो हायो जेरै जोङो औवाखौ औवा माखालखौ जेरै जोङो थुख्रानै थुख्रानै दानखावनानै जोङो ओरै माबायाव बाउण्डारि बाउण्डारि साइडआव मोजां साजायनोबो हायो आरोना जोङो। थुख्रासे थुख्रासे होनानै खाथि खाथि खाथि दोथाबलांनानै जोङो मोजां साजायलांनोबो हायो। आरो ओ बिदिनो ना गुरखांनानै जेरै जों नाग- नाखौ जों फोरान-फोराना होमबा बेखौ फोराननो थाखायबो जोङो साननांगा हेबनो हायो मोजां मोजांनो। आरो जेरै औवाजों मोनसे बै ज'ग्रा बानायनो हायो जोंनिया मुरा नाम होनो मुरा ओरैजाय साजायनो हायो जेरै- मोजां मोजां साजायनानै जोङो बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो। बे बाजाराव लांनानै फानहैनाय रांजोंनो जोङो मोजां न'खर सालायलांनो हा- हानायबो जायो आरोना। आरो दंबावो बिदिनो जेरै सिखा बिखुंबो बानायनो हायो नोंथा बुंलांखादो आरो रुवानि बिखुंबो बानायनो हायो। आं आरो जेरै मोसौ होलांबाथाय जोङो लौथि लायोना बे लौथियाबो औवानिनो जायो। औवाखौ मोजां सैनानै जोङो बेजोंनो मोसौखौबो आरामसे होलांनो हायो आरोना। आरो इदिनो दंबावो जेरै मा मा दङ' खफ्रि, खफ्रिखौथ' होनलांखादों ना? फ्रिखौबो मोजां मोजां हेबनो हायो जोङो। उम आरो इदिनो जेरै
औ जोंहा ओ
खुन्थाबो गायनो हायो होनदोंना दहायनो? खुन्थाबो गाय- खुन्थाबो गायनो हायो जोंहा मोजां मोजांनो एन्जुर एन्जुर होलाबोना जेरै जोंनियाथ' बांसिन थालायनाय जाया नालाय गामि एरियायाव बेहाय खुन्था गायनो हायो मोजां दाथ दाथ दाननानै माखा हालौवा गोदाननानै उम
औ
हेलौ नोंथां हेलौ नों थाङा मिथिबावगौ बा एसे फोरमायना होबाव नाय ओ
औ बुंनो हागोन दे नोंथां ओ जोंहा ओ औवाखौथ' जोंहा बेफोरावनो बाहायो बे जेखाइ, खबाइ ओ बे जेखाइ- खबाइ ओमफाय मा होनोमोन ओ इयो ओ ना साग्रा मोनसेया?
नोक माबा सेन, सेन होनो सेन।
सेन, सेन, ख'खा बेफोरो हेबनायाव बाहायो आरो। ओ जोंनियाथ' दा दैज्लां मोनफैबाय ओ दैज्लां मोनफैनायाव जोंहा बुहुद अखा फैयो, अखा फैनायनि गेजेराव जोंहा दुब्लियाव ओ दुब्लि जिं जिं ओ मोनसे दंग' सिस्टेमाव ओ दै फैयो बे दैयाव जोंहा खखा, ओ सेन ख'खा सानानै ओ ना मोनो आरो फुं- फुङाव ओ न'आव जानो बोथिसे बोथिनै मोनो आरो अबेखैबा अबेखैबाथ' गोबां मोनो, ओ गोबां मोननानै बेजोंनो ओ ओ हाथायाव लांनानै बिदिनो फाननानै ओ रांबो मोनो आरो, औवाजों जोंहा ओ मैगं-थाइगं गायनायावबो बाहायो ओ बिगासे बिगानै जोंहा मैगं गायनो थाङोबा औवानि गोनांथि जायो।
नोंगौ नोंथां।
बा ओ बिखि जिंखाफोर गायबाबो जोंहा जिंखाफोर गायबाबो ओ गन ओ त'गन ओ त'गन माने ओ गन गायसनो गन गायसननानै हरै ओ गनफोरखो सायाव होनानै ओ सायाव होलांनानै ओ मोनसे मोनसे इदिनो सायाव गारसिना होलाङो इदिनो खुन्था गायनानै आरो बेलेगखि बेलेगखि आरो ओ औवा बिजौखोनो ओरैनो मोनसे मोनसे थुुनाबो होलाङो अबेखैबा मानखोनो आन्था। आरो अबेखिबा आरो इदिनो ओ गोबां औवाजों बानायनाय खालामो। ओ जेरै बिदिनो खुन्था गायसननानै सायाव मान्दलि ओरै होलांजोबनानै बिदिनो खालामो। ओ जोंहा लेस्रा मैगं गायनाय बिदिनो ओ खांख्रिख'ला बिदि गायनायफोराव जोबोर उवा नांगौ जायो आरो।
उम नोंगौ नोंथां, नोंगौ नोंथां।
जोंहा बिदिनो ओ औवाजोंथ' जोङो खालामबावनो हायो औवाजों ओ
ना गुरग्रा ना गुरग्रा जेखायबो जों हेबनो हायो मोजांनो।
औवाजों मोजां एरनाय बिदिबो जोंहा ओ मोजाङै जुदि मोजाङै जोङो सानसे थोलो ओ मावोब्ला जोंहा गोबां ना मोननायखौ जों हाथायाव फानहैनो हायो। फानहैनानै जोंहा न'खरखौ आराम बेजोंनो खुंनो हायो ओ बेजोंनो जोंहा आरो औवाजों ओ नोंथाङा ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां हायो जेरै- जोङो खांखिलर गायनायफोराव जोङो सां होनानै जोङो बेहायनो फिथाइ थायहोनो हायो। जेरै जोगोनार गायोना जोगोनार गायनायावबो जोंहा सांनि गोनांथि जायो। बेयायनो खुन्था खुन्थाबो बानायनो हाबाय आरो एसे खावसे खावनै खावनै बानायनानै जोङो फार- फाराव खाथाबनानै बेनिफ्राय बे औवा दाननायनि बिजौखोनो जोङो बै सांनि गेजेर गेजेर होबाथाय जोंहा सां जायो आरो ना बेहायनो खांखिलर, जोगोनार, लाउ, खुमब्रा बे-इफोर गासिबो बि सायावनो मानला जोबनानै फिथाइ थायनानै फिथाइ थायो आरो ना।
औ
आरो बिदिनो लिथ्रि गायनायावबो जोंहा गनखौ जोंङो खामि रोखोम जिरना नै बेखौ जोंङो ओरै फारनै फारनै ओरै हेबलायनानै थुनानै बिदिनो थुलांनानै थुलांनानै ओमफाय इनि सायाव ओरै हेबखायो नालाय बिनि सायाव मोनसे गन खाना होयो आर ना ओमफ्राय लिस्रिया बेजोंनो मान लानानै फिथाइ थायो आरो बे फिथाइ थाइनायखौनो बाजाराव फानहैनानै रां मोननायजोंनो जोङो नखर आरामसे सालायलांनो हायो।
औ
औवान आरो बिदिनो गोबांथार दंबावो। औवानि खामानिया औ दे दो बिथां दोनथनोसै ना?
औ दोनथ'सै नोंथां औ औ नोंथांजों रायलनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां एसेनोसै
दे होमबा नोंथां